हेलौ औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा ओ मोजाङै दङोना
नोंथा मोजाङैनो दङ ।
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ ओ बिदिब्ला जोङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव लाय दोनसै नामा ।
औ औ रायलायजागोन नोंथां ।
अ बिदिब्ला जोङो दिनै दैनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा
औ जागोन नोंथाङा एसे बुंग्रोदो ।
औ औ ओ दा दायो दै होनना बुङोब्लाथ बयबो मिथिखागौना थ दै होनना बुङोब्लाथ जोङो दैया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे मुवा जायखौनोखि बयनोबो गोनांथि जायो । ओ बुहुमाव दै । गैयाब्ला रावबो थांना थानो हाया मानसि मानसि । जिब जुनार बिफां लाइफां जेबो थांनानै थानो हाया दै गैयाब्ला दैया जोंनि ओ जिउ खुंनायाव बा बे बुहुमाव दैनि गोनांथिया जोबोद ओ बेजोंनो लोगोसे जोंनो ओ दा ओंखाम ओंख्रि संनाय बा ओ ओ जि सुनाय माने लोंनायजोंनो लोगोसे बेफोरखौ ओंखाम ओंख्रि संनाय जि सुनाय दुगैनाय आरिनाय बेफोराव जोंखौ दैनि गोनांथि जायो ना । औ थ मा ओ दा खायसे खायसेना दैया लेथ्रा जायो । बा आइरन गोनां जायो नाथाय खायसेनि दैया मोजां जायो । खायसे नखरनि दैया माने मोजां जायो आरो साब थ बिदिनो सोरनिबा सोरहानिबा दैया आइरन गोनां जायो बा सोरहानिबा दैया मोजां जायो थ बिदिनो जोंनो दैनि गोनांथिखौ दैनि गोना माने जोंनि जिउ खुंनायाव दैनि दैनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे ओम लोंनायजोंनो लोगोसे जोंनो आबाद मावनोबो दै नांगौ जायो । बा दा ओ जोंनि देहायाव दै होनना बुङोब्लाथ' दैया जोंना सिक्सटि सेभेेनटि पारसेन्ट दैयानो दंना जोंनि देहायाव। त' ओ बेखायनो जोङो दैखौ ओ मोजाङै ओ फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ बा ओ फुदुंना लोंनांगौ । फुदुंबाबो जोङो ओ नाइन्टि पारसेन्ट फुदुंनांगौ होननानै बुङो ।माने ओ जा ओरैनो फुदुंबाल' जाया माने एसे गोदौ होनानैसो दैखौ गुसु खालामनानै लोंनांगौ होनोना। औ थ' बेबायदिनो जोंनो दैखौ जोङो बाहायनायजों लोगोसे ओ साखोन सिखोनैबो लाखिनांगौ दाथ' ओ टाउन सोहोरावथ' पलिउसना बिराद जायोना थ' दा टाउन सोहोराव मा खासे जा लेथ्रा पेकेटनि माबा ओ लेथ्राफोरखौ दा दैमा नङाबा बिलोआव बिसोरो ला-लांनानै गारहोयो ना बेनि गेजेरजों ओ गोबांखिनि ओ पलिउसनन लेथ्रा जानायखौ नुनो मोननाय जायो जोङो दा ओ बेफोरबायदिखौ खालाम नङा होननानै आं सानो ओ मानोना जोङो मोजाङै ओ लेथ्राफोरखौ दैयाव गारालासिनो मोजाङै दैखौ साफायै लाखिनांगौ। बेनि गेजेरजों ओ मानसि मानसि माहारिनि थाखायबो मोजां लोगोसे ओ जिब जुनारनि थाखायबो मोजां होननानै आं सानो बेखायनो जोङो ओ दैखौ लेथ्रा खालामनाङा मोजाङै बाहायनांगौ आरो जानला मोनला गारलाबायनाङा ओ माब्लाबा माब्लाबा जोङो बा जोंनि ओ गथ'फ्राबो उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो दैखौ ओरैनो ओ नस्थ' खालामो। ओ ओरैनोे फोरखौ खुलिनानै दोनो गारलाबायो आं सानो बिदि खालामनाङा मानोना दैनि दैया जोबोद ओ मोनसे गोनां गोनांथि जोंनि ओ जिउआव बा जिउ खुंनायाव गोनां मोनसे मुवा बे खायनो जोङो ओ दैखौ नांगौ मथे बाहायनांगौ बा जानला मानला गारद नाङा। बिदि होननानै आं सानो आरो दा ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
औ औ नोंथां बुंनाया। सैथो बाथ्रा जोङो जिउआव जिहेथु जोंनो दैनि जोबोर गोनांथि दङ अब्ला नैबे दैखौ जोङो जेब्लाबो साखोन सिखोन लाखिनाया जों बयनिबो दाय थ आरो
औ
जेरैहाय नों पइन्टआवहाय जे उन्दै गथ'फोरा टेप फोरफोरखौहाय ओरैनो ह ुगारलाबायो दैफोरखौ नांनायनि ख्रु बांसिन बिसोर गेलेनायाव गारो अब्ला बेखौहाय ओ जों गिदिरफोरासो बादा होनानै लाखिनो नांगोन मानो होनबा बिसोरो सौआ दैनि गोनां थिनि सोमोन्दै बिसोरो दासिम साननो हानाय गोहोआ बिस नो जाथ'वाखै अब्ला जों बिसिनि गिदिरफोरानो ओ बुजायनानै दोननो नांगोन। जाहाथे बेबायदि दा खालाम होननानै।
औ।
ओ‌ बेनिफ्राय आरो दाखोर दाला गारनायनि थाखाय दैया मैला जायो। नोंगौ नैबे बाद थ्राया सैथो बेनिफ्राय आथिखालाव नुनो मोनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय ओ मानसिफोरा ओ माबाखौहाय जेनेबा गावसोर बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसा साद दाखोर दाला ओ प्लास्टिकफोर बेफोरखौहाय जानला मोनला गारबाय मानो होनोब्ला ओ जेरावनि जेराव जायगा दङ बेवहाय बयबो मानसिफोरा थाखायो। दा बे जायगायावनो बिसोरो गारना लानानै जायगाखौ गाज्रि खालामनानै लानाय बेबायदि जानो हमबाय आरो। दा जोङो बेखौहाय औ ओरैबायदि होब थानो हायो जोङो माखासे डासबिनफोर बाहायनो हायो हाखरफोर जावनानै बेखौ ज'मा दोननो हायो। बेनिफ्राय बबेबा मोनसे मोजां मोजां सम लानानै ओ सावनानै होनो हायो आरो। अब्लानिया जोङो ओ दैखौबो साफा खालामनानै लाखिनो हाबाय लोगोसे आबहावा खौबो जो साखोन सिख खोनै लाखिनो हायो आरो। रो।
औ।
बेनिफ्राय आरो ओ जेब्ला दैसा दंग' बेफोरावहाय बायदि गाज्रि जिनिसफोर फैनाय नुयोब्ला प्लास नो जा माबा मोनसे ओ जुनार थैनायानो जा बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो सुबुंफोरा बोखारनानै गारनो हायो आरो जुदि जिब थैनाय फैयो अब्ला बेखौ बोखांनानै हाखर मोनसे जावनानै बे खौहाय फबनो हायो अब्लानिया नैबो देखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हायो आरो बेनिफ्राय प्लास्टिकफोर बटलफोर थायोब्ला बेफोरखौ जोङो बोखोनानै गोजौआव
औ औ
बेनिफ्राय आरो नोंथाङा बुंदोंमोन आबाद मावनायाव बो जोंनो दै गोनां खाथि जायो नोंगौ ओ आबाद फोरा दै नङाब्लानो जाया बिसोरनो ओ नांगौ जखानि दैखौ नां थारगौ जायो आरो आ दैनि आंखालावहाय माब्लाबा आबादखौ मोजां जायै फिथ थाइ थायै बेफोरखौ जोङो मोगा मोगि जानोखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ बेनिफ्राय आरो ओ दैया जोंनि देहायाव जोबोर गोनांथार दै गैयाब्ला जोंनि देहायाव बायदिसिना बेमार आजारा जानो नागिरो आरो जेरैहाय जोंङो आथिखालाव बांसिनै मोन मिथिनो मोनो दैनि आंखालाव हाय माब्लाबा अन्थाइ जानो नागिरनाय बेफ
औ औ
फ्राय ओ जो-जोङो मोनसे खोथाखौबो मिथिनो हायो जे जोङो दैखौ साखोन सिखोन खालामनानै लोङाब्ला लेथ्राखौनो लोङो अब्ला जोंहा बायदिसिना बेमार आजार जेरैहाय दायरियाफोर जायो औ बेबायदि आरो
औ ओ नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों अ दा जोंना मानसिफ्रा जा मा माब्लाबा माने जेब्ला पिकनिक सिजोन जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बेफोरावथ' जोंना पिकनिक जायोना द बे पिकनिक जानो थांनायाव जोङो बहा बा हाजोफ्राव बा दैमा खाथियाव पिकनिक जाहैयो ना थ' बेयावबो जोङो माखास जे जा जोङो पिकनिक जानानै जा दाखोर दारा लेथ्रा नो खालामो ना बा खालाम फ्लाङोना बेफोरखौ जोङो खालामनाङा ओ साखोन सिखोनै लाखिनांगौ बा जोङो माबाफोर प्लास्टिकनि जे ओ पेपसिफोर माबाफोर लोंनानै खायसे मानसिफ्रा दैफोराव गारोना बेफोरबायदि बा गारनो नाङा बेनि गेजेरजों गोब बां केमिकेल सोमजिनो हागौ बेनि गेजेर रजों दैया लेथ जानो हागौ थ बेखौ जोङो पिकनिकखौ जानानै जोङो साखोन सिखोन खालामनांगौ बा सावना होनांगौ साफायै लाखिनांगौ बेखौनो आं सानो ओमफ्राय नों नोंथाङा बुंदोंमोन ना जा अन्थाइ जानाय अन्थाइथ जोंना दै खौ जोङो खम लोङोब्ला अन्थाइ जायो ओ आथिखालाव थ जेनेबा मानसिफोरखौ ओम बांसिनखौनो जों ओ फुङाव सिखारनानै ओ दैखौ खम लोङोना? थ बेनि गेजेरजोंबो जानो हागौ। बेखायनो जोङो ओ फुङाव सिखारनानै दैखौ लोंनांगौ मोजाङै साफा खामनानै ओ फिलटार खालामनानै दैखौ लोंनांगौ।
औ नोंगौ।
बिदिनो ओ मोजाङै बाहायनांगौ जोङो जानला माला ओ ले थ्रा खालामनाङा। आरो जोङो दैखौ जानला मोनला लेथ्रा खालामनानै गथायना दोननाङा।
औ
मानोना ओ गथायना दोनोब्ला जोंना ओ थाम्फै दैखौ जोङो लेथ्रा खामनानै बहाबाफोर गथायना दोनोब्ला जोंना थाम्फै जायो। त बेखायनोज जोङो दैफोरखौबो जानला मोनला गथायनाबो दोननो नाङा। जानला मानला बाहायनोबो नाङा ओ मोजाङै साखोन सिखोनै लाखिनांगौ मोजाङै बाहायनांगौ होननानै आं सानो।
औ नंगौ दै मैलाया जों सुबुं माहारिजों लोगोसे ए माखासे जिब जिबि आरो बिफां लाइफां बेफ फोरनिबो माखासे खहाखौहाय लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो औ ओ नोंथांनिफ्राय बेफोर खोथाखौ मोन थिनानै मोजां मोनबाय ओं दे नोंथां दिनै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ औ दे।